हेल' अ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा ओरैनो दथ'योना?
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
नोंथाङ ओरैनो दंथ'यो दा?
अ आं ओरैनो दङ नोंथां।
होमबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सम होनो हागोन ना?
औ होनो हागोन औ औ सम दङ नोंथां ओं।
होनबा माने आयदाया ओरैबायदि जाहैबाय आथिखालनि मुगायाव निसा बाहायनायनि जि गोहोम बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ ओ जोंथ बेखौ मिथिखायो नङा होमबा आनखि निसा होन माने निसाया मोनसे बहुत माने ओ गाज्रि बस्थु गावनि देहानि थाखायबो आरो नोङो अनेक दा जेनेबा थांनानै थानायावहाय नोङो दस्रा मानसि फोरखौबो नोङो जेनेबा दिस्टार्बबो खालामनो हागौ आरो न'खरनि न'खरनि सुबुंफोरखौबो जुदि नों निसा बाहायनानै माबा फोर जुदि फैसा थाखा बिनायफ्राव जुदि मोनाबा नोङो बिसोर खौबो नोङो माब्लाबा जेनेबा माब्लाबा बुनोबो हागौ बा रागाबो जोंफ्लांनो हागौ बिसनि सायाव थ' आं बुंनो सानो जेनेबा निसा बुस्थुखौ लानाङा माने ओ जेरै औ ओइथिं दङ जेनेबा थांखु जानायफोर सिग्रेद सोबनायफोर बेफोरबो नोङो ओ थांखुखौबो बिदि होननाय खोनादों। खि थांखुखौ जाबाय थायोबा नोङो थैफोराबो खम जालाङो थैफोर रानलाङो थ' होनबा जों ङो बै जेनेबा जोंनि देहायावहाय जोंनो जेसेबां नांगौ नांगौखिनि ओ थै नांगौ जेने एबा नोङो थांखु जाबाय थायोबा बे थैआथ' जेनेबा रानलांगोन ना थ' होनोमबा नो नांगौखिनि देहायाव एसे बां थैनांगौ जों बेखौ मोनाबा जोंनि देहाया लोरबां जालांगोन ओ आरो बायदि रोखोमनि जेनेबा बेमार आजार जालांगोन नङा होमबा नोंथां थ' बेफोरावहाय जों बायदिसिना बेमार बेमार आजार जालांबा गिदिर बेमारफोर जालांबा जोङो गावनि जिउखौहाय जेनेबा ओ फोजोबस्रांनानैहायबो गोनां बिदि जाहैयो आरो नैबे जों दा जेनेबा जौ जायखौ जोङो जौ होननानै बुङो जेनेबा नआव फिसिनाय जौफोरबो मोनो जों जों बर' माहारिया जेनेबा सोरबा खायसेयाबा जौ संनानै फानो आरो जेनेबा ओ मा होनो जौ बिदै आरो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो बे खौहाय जौ बिदै आमफाय जौ गोरान होननानै बुङो जेनेबा माइरंनिफ्रायनो बे मोननैखौबो बानायनाय जायो। आरो बेफोरबो नों देहानि थाखाय बहुद माने गाज्रि बुस्थु जौ बुस्थुआबो नोङो लिबार लिबारनि थाखायबो बिराद गाज्रि बुस्थु आरो किडनिनि थाखायबो बिराद माने देहानि थाखायनो माने ओ जौ बुस्थुआ गाज्रिखा आरो आरो आरो सोरबा सोरबा जों दानि जुगनि गथ' गथ' उन्दै देरखां देरबोनाय ओ जाखांफुनाय लाइमोन। उम फोराहाय हिनजावानो हग बा हौवायानो हग बेफोरबो बिराद माने निसा बुस्थु बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओ निसा बुस्थु बाहाय जोङो फैसा थैसा फैसा थाखानि अभाबावहाय न'आवहाय दान ख्रुब सुख्रुब खालामनानै नङाबा रागा बाहायनानै ओ आरो फैसा बियो आरो फैसा बिनायावहाय मोनाबा बिनो मालाबा सोरबायायााबा जेनेबा बुफ्लांनायबो जायो बिमा बिफाफोरखौहाय थ बेफोरबायदिनो जेनेबा
निसा बुस्थु निसा बुस्थुहाय निसा बुस्थुआ बिराद माने गाज्रि बुस्थु आरो ओ नोंनि न'खरखौबो फोजोबस्रांनोबो हागौ आरो ओ नोंनि न'खर खौहाय जेनेबा थेर बेथेरबो बिदि खालामलांनो हायो आरो आरो आं बुंनो सानदों खि ओ नैबे टाउन फोरावहाय गथ'फोरा जेनेबा लाइमोन लाइमोन देरखां बोफुनाय जि गथ'फोराहाय फरायनोफोर थाफैयो बिसोरबो फरायनायफ्रावहाय गोसो होआलासिनो जेनेबा लोगो दिगिजों दिनै एसे गाबोन एसे निसा थारैनो जेनेबा सोबदाव सोबदाव लादाव लादाव ओ बेफोरखौहाय ओ बेफोर बेफोरखौ लानानै जेनेबा ओ माखासे गावनि जिउखौ जेनेबा इयुननि फैगौ इयुनाव फैबाय थानाय गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनोब्ला जों बुहुद लानायखौ नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जेनेबा न'फोराव ओमफाय दा दाबि दुमखि न'फोरावबो सुख थानो होयि ओ जोङो बेफोरखौहाय अनेक जोङो नुनो मोनदों आरो। थ' औ दा नोंथाङा जेनेबा एसे फोरमायलांदो निसानि सायावहाय आरो।
औ
बुस्थुनि सायाव औ
औ जागोन। ओ नोंथाङानो ओ गासिबो बाथ्राखौ माने ओ गुवार यै बुंलांखाबायानो ओ निसाया मोनसे ओ गावनि जिउखौ फोजोबस्रांग्रा एबा ओ न'खर फोजोबस्रांग्रा होननानै जेरैबायदि बुंबाय नोंगौ बे बाथ्राया सैथआनो माने आथिखाल मुगायावथ' गोबां दंसै माने जों माने आसि थुनानै बुंनो हायो सोर सोरा माबायदि जाबोदों। बेफोर माने गुबुन गुबुन ओनसोलावबो बेफोरबायदि जानाया गोबांसै आरो निसा लानानैनिनो गावनि न'खरखौबो सिलिंखार खालामनाय बिदिनो, गासिबो न'खरनि धोन सम्फति बेफोरखौ खौबो माने निसा लायै लायैनो माने फोजोबस्रांलांनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। ओं जेरै आरो बुङोबा जोंना माने दानि जे देरफुनाय सेंग्रा-सिख्लाफोर लाइमोन सेंग्रा-सिख्लाफोर बिसोरो माने फरायनाय समावनो माने निसा लानानै बबेबा माबाफ्राव पिकनिक स्पटफ्राव बिदिनो बेरायहैनानै मानानै माने निसा लानानै बिदिनो आथिखाल मुगायावथ' माने ओ लाइमोन सेंग्राफोरनावथ' बांसिन ओ जोंना बाइकखौबो बाहायनाय नुनो मोनोना
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो ओ निसा लानानै ओ नांगौनि बारा जों माने स्पिडआव सालायो आरो गावखौ माने कन्ट्रल खामनो हायि जायो जाहोनाव माने गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लायो बिदिनो माने एक्सिडेन्ट आरि जानानै माने समाव आथिं आखाइ बायनानै थायो बेजोंबो गावनि लाइबानो बरबाद जायो आरो बिदिनो बेंगुरा जानानै थानांगौ जायो आरो
औ औ
औ आरो निसा लाबाथ' सोरबा गावनि बिमा गावनि बिफा गावनि बिनानाव गावनि बिब' बिखौथ' सिनायखाया माने जाहोनाव बेयाव निसा लानायनि जाहोनाव माने ओ बायदिसिना खालामफ्राङो आरो निसा होननाय बुङोब्ला जों माखासे जेरै थांखुनिफ्राय जौ आरो बिजों लोगोसेनो द्राग्स हिर'येन बेफोरबो माने बाहायनायखौ जों माने गोबां नुसै आरो आथि थिखाल मुगायाव औ बेफोरखौ लायोब्ला थ' माने ओ गावनि देहायाबो माने ओ नोरजिया बेफोरबायदिखौ जालांनायखौथ' नुनो मोनखायो लोगोसेनो ओ न'खरनि सुबुंफोरखौ माने सान्थि गैयै माने बेफोरबायदि खालामनाय नुनो मोनो आरो खायफाना थ' माने ओ फिसाला सासेल'फोर थायो बिमा-बिफाफ्रा उन्दैनिफ्राय दाव दाव अनो बेफोराव बेफोरनिबो माने गोरोन्थि थायो ओ गावनि फिसाखौ बोरै सा सामलायनांगौ बोरै नायनांगौ माने बिफोरखौबो। जोंनि माखासे बिमा बिफाफ्रा रोङा जाहोनाव माने। ओ फिसालाफ्रा एबा फिसाजोफ्रा माने उन्दै समावनो जोंना क्लास सिक्स जाबानो माने। बिमा बिफाफ्रा स्कुलाव माने उदांङैनो हगार हरो आरो।
औ नंगौ नोथां।
मान जाहोनाव जोंना माने लोगो लेवा फ्रा बैनि बैनि जोंना अरनोसै। सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि बेखौ जोंना लोगो मोननोसै जाहोनाव माने खायफा। निसा लायि जाफेरि लोंफेरि। बेफोरबायदि मानसिफ्राबो माने ओ गुबुननिफ्राय सोलोंनायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो गावनि फरायनाय समखौबो ओ सा ससेयावनो फोजोबो आरो बिदि। बिदिनो गावनि जिउखौबो खायफायाथ' बिदिनो फो। फोजोबनायखौबो जों नुनो मोनखायो दा जों। बे फोरनिफ्राय औ रैखा खालामनोबा बारग'नोबा जों माने बेफोर ओ जोंनि जे उदां लाइमोन बेफोरखौ माने। उदां खालामद्रायनाय बेफोरखौ जों माने एसे होबथानांगोन आरो बिदिनो जोंनि ओ। फैनाय जोंना मार्केटाव जेरै ओ सिगारेट। ओ जौ फानो बिदिनो बिमल सिखर बिफोरजों लोगोसे। बायदिसिना माने निसा बेसादफोर बेखौ जों माने ओ। बाजाराव फाननाय बेफोरखौ गैया खालामोबा जों माने मोजां जागौ आरो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनाथ' ओ लाइमोनफ्रा ओ। जि मोनसे आथा जायखौ जोङो माने देनद्राइट बुङो बेखौबो जोंना माने लाइमोनफ्रा। ओ बिदि निसायावसो बाहायो आरो। गावसोर जानो थाखायसो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओरैनोथ' जोंनि बे। देन राइड जि आथा बेखौथ' जों माने बिदि जानोबा सोबनो बेयाव जों माने। दिहुननाय जायाखैमोन जोंनि थाखाय माने माखासे खामानियाव बाहायनो थाखायसो। दुहोनदोंमोन। आरो बिनि अनगायै जोंना ओ वाइडनार दङ जे।
अह।
औ बेखौबो माने जोंना लाइमोनफ्रा बेखौ निसा महरै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
खौथ' जों माने ओ। जे फावथेन खोमोरग्रा होनो ना जायखौ। बेखौ जों मोनसे खामानियाव बाहायनो दिहुनदों नाथाय जोंनि माखासे लाइमोन। फोरा माने बेखौ ओ निसा लानाय महरावसो माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
औ।
नंगौ नोंथां।
बिदिनो निसा लानानै। गावनि जिउखौ फोजोबनायाथ' गोबाङानो दंखासै आथिखालनि मुगायाव। ओ खायफाया बिदिनो ओ निसा मोनि समाव। एबा निसानिफ्राय बोखा दोननायाव माने गावनि जिउखौ माने फोज फोजोबना लानायखौबो नुनो मोनो आरो गावखौ बिदिनो हमथा लानो हायि। बा निसा मोनाबा थानो हायो बेफोरखौबो जों नुनो मोनसै। बिदिनो गोबां दंसै माने द्राग्सफोर लानानै। ओ फैसा थाखाफोर मोनाबा नखरफोराव।
औ।
नखरखौ। ओ माने निखा बायनो थाखाय बेफोरबायदि फ' खालामनानै हमजानाय। बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनसै आरो। दाखाल खालामनाय गोबां नुसै
औ नंगौ नोंथां
ओ निसाफ्रा जोंनि नैबे माबाफोरनो लाइमोनफोरनो बेफोरबायदि गोहोम खोलैदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि न'खरावबो ओ गोहोम खोलैनायखौ जों नुनो मोनो होमबा नोंथां जों ओ निसा फसा बाहायनायनि बागै गोबां सावरायबायना नोंथां होनोमबा एसेयावनो दोन्थ'लायनोसै नोंथां।
औ दे